नोंथां खोना
औ नोंथां खोनादों हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों अब्ला नों नोंथां दिनै जोङो दावबायनायनि फारसे एसे सावरायलायनोसै। सै नामा नोंथां।
औ नोंथां
औ। अब्ला नोंथाङा दावबायनायनि बागैसे बुंनो हागोन नामा माने फोरमायनो हागोन नामा जे बोरै बोरै दावबायनांगौ आरो बे मादि
औ औ नोंथां दा नों बिथांनि दावबायनायाथ' जोबोद मोजां नङा होमबा बहाबा दावबायनाय होनोब्लाथ' बहाबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै मिथिनो बे बाथ्राफोरखौ मोनथिगोन बिनि थाखाय दावबायनाया जोबोद गोनांथार। आरो नोङो जुदि दावबायबाय थायो अब्लानियासो नों माखासे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो। गियान मोननो हायो बेनिखायनो थायनाया सासे सुबुंनि लाइफआव जिउआव थाथारनांगौ। दा बुंनो थाङोब्ला दावबायनो बुङोब्ला नोंथां जोंनि आसाम हादोरानो एबा आसाम आसाम हादोरिनो आसाम रायजोआनो एबा आसामनि सा सानजा रायजोआनो बेरायनो थाखाय जोबोद मोजां एबा दावबायनो थाखाय जोबोद मोजां। जोबोद मोजां मोजां जायगाफोर दङ आसामावनो बुंनो थाङोब्ला एबा अरुणाचलानो हमना लाबाय एबा शिलं दङ बिथिं मे घालय मेघालयनि केपिटेल शिलं नङा होनोमबा, ओमफ्राय दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां दा आसामावनो गोबां मोजां मोजां जायगाफोर दं बेरायनो थाङोब्ला। दा आसामाव, जोंनि बुलुंबुथुर' दैमाया हाबफैदों नालाय, बे हा आ आ बुदुंखौथ' दैमायानो बोहैबोनानै जोंनि आसामाव जोबोद मोजां मोजां जायगाफोरनि महर दाथाय होदों। बेफोर जायगाफोराव बेरायब्लानो जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनो नोंथां। दा आसामाव बुंनो थाङोब्ला गुवाहाटि जोंनि जा आसामनि राजधानि, गोबां मोजां मोजां मोजां जायगाफोर दं जेरै जोंनि जा जु एबा सिराखाना होनना बुङो जाय जायखौ जुनारसालि जोंनि गुवाहाटियाव गुवाहाटियावबो दङ, बेवहाय मोजां मोजां एबा नुनो मोनै जुनारफोरखौ, बे जुनारसालियाव नुनो मोनगोन। गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो बेयाव आरो लोगोसे बुंनो थाङोब्ला ओ बै गुवाहाटियावनो कलाखेत्र होनना बुंनाय मोनसे दङ, जायगा बेवहाय जोंनि जा गोदोनि जारिमिननि माखासे बाथ्राफोर ओ एबा माखासे नुथायफोर दङ, अब्ला मोनसे हारिनि जारिमिना माबोरै एबा बबेबा सुबुंनि जारिमिना माबोरै बेफोर गासिबो कलाकेथ्रआव दङ। आरो बेजों लोगोसे साइन्स मिउजियाम होनना बुंनायबो दङ जेयाव जोंनि बिगियाननि जा माखासे आदबफोर माखासे गोमोथाव नुथाय, बे साइन्स मिउजियामाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। आरो बे गुवाहाटिजोंनो गुवाहाटिजों लोगोसे थांनाय बुरलुंबुथुर दैमाया बे गुवाहाटिखौ जोबोद मोजाङै नुथाय समायना नुथायाइ खालामदों बेयावबो नायथावना मोजां जा, दैमा जोंनि नुथाय बेखौ नुनो मोनगोन नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला बे आसामावनो गोबां गिदिर‌गिदिर हादोर ओ हाग्रामाफोर दङ जेरै अरां रिजार्भ दङ बा काजिर'ङा दङ' गोबां मानास दङ' बायदिसिना बेवहाय जोबोद मुंदांखा जुनार जोंनि आसामनि थाखाय मुंदांखा जेरै ओ गंस' थ'सेयारि गान्दा बेखौ मोननाय जायो। माखासे मोसाफोर मोननाय जायो मैदेरफोर मोननाय जायो। बेफोर जायगाफोराव बेरायथावनो हायो नोंथां आरो बेजों लोगोसे लोगोसे ओ जा तेजपुर सनितपुर जिल्ला बेयावबो ओ गो गोबां मोजां-मोजां जायगाफोर दङ। बुंनो थाङोब्ला जा बुंनो थाङोब्ला जायखौ बुङो जोङो ओ अग्निगर जेराव बान राजानि जारिमिन मोनथिनो मोनो बेफोर जायगायाव बान राजानि जारिमिन एबा तेजपुरनि जायगाया माबोरै तेजपुर ओ नाम मोनखो बेफोरखौ बै जायगायाव थाङोब्ला एबा जायगायाव बेरायहायोब्ला मोनथिनो मोनो आरो लोगोसे बिनि सिरावनो दङ चित्रलेखा जा चित्रलेखा जा उसार ओ बान राजानि फिसाजो उसानि बिलोगो चित्रलेखा जाय गोबां मोजाङै सावगारि एर नो रोङोमोन बिनि मुङावनो बेयावहाय ओ चित्रलेखा पार्क मोनसे बानायदों। आरो बेजों लोगोसे बेवहायनो कनक लथा पार्क मोनसेबो बानायनाय जादों। जा जोंनि हादोरनि ओ भारत नागारस सोमावसारनि सोमोमावसारगिरि सासे कनलता बरुवा बिनि सायावबो मोनसे बानायनाय जादों आरो नोंथां।
दा नोंथाङा नोंथाङाबो माखासे जायगाफोराव बेरायफेरदों नामा?
औ नों
औ नोंथां हैनायालाय हैदोंमोन
औ नोंथां। हेल' नोंथां खोनानाय खै
थांनाय थाम बोसोरसो सिगां आं थांदोंमोन थांदोंमोन
औ से सावना एसे माबा हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों। औ ओ नोंथांखौ सोंदोंमोन नोंथाङा दावबायनायनि बागै औ मा सानो नोंथाङा?
अ नंगौ नंगौ नोंथां आं दावबायनाया मोनसे मोजां माने जाखिनि सुबुं माहारि दङ गासैबो दावबायनांगौ
औ
मानसिया जोनोम लाबाय जेला
औ
बायदिसिना माखासे जेंनायाव गोग्लैनानै थायो सोरबा होननाला माबा मोनसे माबा मोनसे खामानि मावदों बा माबा मोनसे हमना ला बिजनेस मावदों सोरबा आबाद मावदों सोरबा बायदिसिना खामानि माव दं हमना ला सोरबा सोरबा फोरोंगिरि सोरबा माखासे माबायाव बेंक हमना ला बेंकफोराव खामानि मावो बिसोरो जाखिनि खामानि मावो बेयाव खामानि मावनाय माखासे जेंनाफोरबो मोननो थाङो आरो बेफोर जेंनाफोरखौ माने सुस्रांनोबा माने देहाखौ गोजोन फारसे लांनो थाखाय लांनोब्ला जोङो मा सुबुं माहारिया जायगा बेरायथिनांगौ आरोना नोंथां माने दावबायनांगौ जायगा दावबायनां गौ बिनोनो आं माखासे दावबायदोंमोन थांनाय थाम नो थाम नै बोसोरसो सिगां आरोना नोंथां
औ नोंथां
उम जोंनिनो जोंनिनोनो नांजाबनाय खाथिनि
जा अरां नेसनेल पार्क होनना बुङो नोंथा
अ नोंथां औ
थां बेवहाय आं थांनायाव औ
औ औ
आङो मुसा नुबोदोंमोन मैदेर मैदेर नुदोंमोन माखासे दाउ आरो दाउ मैना ना मा बुङो नोंथां? बेफोरखौ नुबोदों। आरो थसे औ थसे गंआरि गान्दा बेखौबो नुबोदों आं नोंथां। आरो माखासे जा जोङो मोख्राबो बुङो नोंथां।
औ औ मोख्रा औ औ नोंथां सिनायो।
फोरखौ नु औ जिबौ जायखौ जों जिबौ होनोना बेफोरखौ नुनो मोनदों आङो औ आरो नोंथांनि बायदिब्ला ओ आं खोनानो मोनदों दि माने गुवाहाट बिनि सिगावनो मा मोनसे मन्दिर कामाख्या मन्दिर ना मा बुङो नोंथां
औ।
बेवहाय नोंथाङा थांनो मोनबायना मोनाखै?
औ थांदों नोंथां थांदों थांनो मोनदों नोंथां।
नोंथां माने हासालाङा बोरै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना माने
ओ औ नोंथां हागोन दा बुंनो थाङोब्ला कामाय खा मन्दिरा जेराव जोङो मा कामाय्याखौ एबा फुजिनाय जायो बे मन्दिरा एबा थानसालिया ओ निलास सल हाजो सायाव दङ। बेखौ थांनो थाखाय जों गिबियावनो जुदि जों ट्रेनजों थाङो अब्ला गिबियावनो जोङो कामाख्या स्टेसनाव ओंखारनांगोन ओंखारनानै बिनिफ्राय कामाख्या स्टेसनाव ओंखारनानै एसे जानथायाव एसे किल'मिटारसो डिसटेन्साव थाङोब्लानो ओ कामाख्या गेटखौ मोनगोन बे कामाख्या गेटआव थाङोब्ला गोजौसिम ओ हाजो नालाय नोंथां ओ गारिला गारि लानानै थांनांगोन एबा लाइन गारि मोनगोन बायदिसिना बेयाव गाखोनानै थांजागोन ओमफ्राय थाङोब्ला नोंथां बेयावहाय बुंनो थाङोब्ला हाल सालखौ बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोजान गोजान जायगानिफ्राय मानसिफोर बेरायनो फैयो बेयावहाय बेरायनो फैयो माने खुलुमनो एबा दर्सन खालामनो फैयो
औ नंगौ नंगौ जाहाथे माने थांनाय बोसोरफ्राव ज जिखिनि जेंना सोलिदों बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय फैयोदों ना?
ओ औ ओ औ माखासे बोर बिनो सोरनिफ्राय बेफोर बायदिसिना बुंनो थाङोब्ला गोबां सुबुं अनजिमाजों आबुं जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेवहाय ओ जा खुलुमनो
थां आंबो माने जा माने जाखिनि सुबुङा माने बेवहाय खुलुमहैदों माने बिसोरो जाखिनि सोलिबाय थानाय जेंना बेफोरनिफ्राय स्रां जादों होननानै खोनानो मोनदों नोंथां।
औ - औ नोंथां। नोंथां अब्ला जोंनिया समाबो जाबायमोन दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
जागोन नंगौ नोंथां नोंगौ समा मा टाइमाव बारलांखो फाथाखौनो मोनाखै नोंथां।
औ - औ दे होमबा नोंथां। औ - औ गोजोननाय थाबाय।
ए